हेलौ नोंथां
हेलौ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आं दासोनदि ओरैनो जिरायगासिनो दंफैयो नोंथां।
औ नोंथाङा आङो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांनियाव आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं माने नोंथांनियाव मोनसे सो मोन से ओस ओम माबानि सोमोन्दै सोंनो नागिरदोंमोन आरो बेनो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव जों गासिबो मिन्थिखायो जे बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानि फ्राय मैगं खााबथिंनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय ओम हाग्रा बग्रानिफ्राय मैगं खाारथिंना जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। जेनेबा जोंनिया गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि खाबथिंनाय मैगं बा जोंनिया खारदै मैगं खारै मैगं बेफोरखौ बांसिनै जायो होननानै जोङो मोन्थिखायो। नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा बो जिहेथु ओ बर' समाजावनो जोनोम मोनदों बा बर' ओ समाजावनो बेफोरबायदि माबादों नालाय नोंथाङाबो बेखौ मोन्थिखायो जानांगौ।
औ नंगौ मिन्थिगौ।
औ। गुबैयै जोंनिया हाबथिंनाय मैगं होननानै बुङोब्लाथाय बुंनो थाङोब्ला गुबैयै ओ जेरैहाय जोंनियाव खारदै खारै मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै ओ बरफ्रा गुबैथ खारदै खारै जानानै जोंनिया मोजां मोनखायो नङा होमबा बे खारदै खारै ओ खारदै खारै बैहाय जोंनि बरफोरा गोबां जेनेबा बारि बागान बायदिसिना बेफोरनिफ्राय खााबथिंनानै बा गुबुन गुबुन मै हाग्रायाव मोननाय बेफोरबायदि हाग्रायाव मोननायानो जा बारियाव मोननायानो जा बेफोरबायदि मैगं खौ जा ओ नागिरनानैहाय बे खारदै खारिखौ जोङो संनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै खारदै खारैयाव जोंनिया होननानै बुङोब्ला गुबैयै जों बेहाय ओ लाइ लाफा बा खुथ्रा गुथा बा बायदिसिना दाउस्रि आथें बा बेफोरबायदि बा गुन्द्रु बि बेबायदिनो गाख्रेल बिलाइ बिजौ बेफोरबायदि बायदिसिना जोङो बिलाइ बा बिजौखौ बेफोरबायदि होनानै जोङो माबानाय जायो संनाय जायो बेखौहाय आरो बे खारदै खारै ओ खौ जोङो ओ गुबैहाय बांसिनै ओ जेनेबा खायफा खायफा सुबुंफ्रा एसे आलादायैबो सं ओ जानानै मोजां मोनोबो जानो हानाय खिन्थु आङो ओ बे खारदै खारैखौहाय जेनेबा नाजों ना गोदोरानो बा फिसायानो जा संनानै जानायखौ आङो बांसिन गोथाव मोनो आरो नोंथां
बेखौहाय जोङो जेरैबा नाखौ गिबियावनो जोङो एवफ्रामनानै लाखि लाग्रोबाय लाखांनायनि उनावहाय इ बेनि उनावहाय जों खारदै आरिखौ जेनेबा जि मैगं बे फोरबायदि बारिनिफ्राय जा खाबथिंना मोननाय बेफोरखौ जों गिबियावनो हानानै लाग्रोबाय हानानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सारायावहाय होबाय होनानै जों बेवहाय खारै होबाय बा बेखौ होखां खारै होखांनानै बेवहाय जोङो बेखौ एसे रहाय होना लाबाय बा फालौ बायदि होबाय होनानैहाय जोङो बे ना एवफ्रामना दोननाय नाखौ जोङो बेवहाय ओ जो जुदि होनानै जायोब्लाथाय आङो ओ बांसिनैहाय गोथाव मोनो आरो आरो बेखौ जेनेबा गुबैयै नाजोंनो आङो बेसेबां ओ सुबुंफोरखौ जेनेबा बेलेगजों जानाय नुआ बा बेदरफोरजों बारा एवना जानाय नुआ खारदै खारै होननानै बुङोब्लाथाय बांसिन सुबुं खौनो आङो नाजोंनो जानायखौ नुबोदों आरो नोंथांलहा माजों जायो
औ
नोंथाङा जेनेबा खारदै खारदैखौ मा अम ना बेदरजों ना नाजों जानानै मोजां मोजां मोनसिनो
औ आंथ खारदै खारैखौहाय गासैजोंबो जाननानै मोजां मोनो ओ मोजां मोन सिनो होननानै बुङोब्लाथ नाजोंनो जानानै मोजां मोनो आरो
औ औ आरो जोंनिया बेनि अनगायैबो ओ खायफा खायफा सुबुङा एसे आलादाबो सङो जेनेबा गासिबो सुबुंनि संनाय खावनाय बे बायदियाथ सेम बा एखे जाया नङा होमबा नोंथां
खायफा खायफा सुबुङा एसे बेलेगबा बेलेगै सङो आरो जोंनिया नुदि खाबथिंनाय मैगं होननानै बुङोब्ला खाबथिंनाय मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला बेथ' खारदै खारैल' नङा जेनेबा जोंनि बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि गोथां मैगं थाइगं बा बेफोरबायदिनो गावबा गावनो गायनानै बा माबानानै बेफोरबायदि मोननाय बायदिसिना मैगंखौ जानानै मोजां मोनो। जेरै बुंनो थाङोब्ला खारदै खारैयाथ' थाखाबायानो बेजों लोगोहाय लाइ लाफा मैद्रुबो बायदिसिना बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगं दं, नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बायदिसिना मेगं थाइगंखौ बोथोराव जि बोथोराव बा जा मैगं थाइगंआ जायो बेखौ जोङो ओ जानानै मोजां मोनो आरो जोंनि बर'फ्राथ' गो बायदिसिना गोथाव गोथ थाव मेगं बा ओंख्रि बेफोरबायदिखौ जोंनि मैगं उम थाइगंफोरखौ ओ जोंनि आयजोफोराहाय आ जोबोर गोथावैनो संनो रोंगौ नङा होमबा?
औ अ'
उम नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथा ओ खाबथिंनाय मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबैयै खाबथिंनाय मैग गं होननानै बुङोब्ला हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। हाग्रा मोंग्रानिफ्राय मोननाय जा खा थिंनानै लाबोनाय मैगं बेखौनो जों खाबथिंनानै जानाय मैगं होननानै बुङो। ओ गोदोनि दिनावथ' जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन हाग ग्रा बंग्राफोरावहाय ओ थांनानैहाय गोबां रोखोमनि गु अ' हाग्रानिफ्राय मैगं सायखंनानै बा हानानै लाबोनानै संनानै जानायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। ओ बेफोरबादि यो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जायो। जेरै बादि हाय जों ओ दिंखिया थास' बा ओ मै खुन बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि सिब्रु ओ बेफोरबादिनो मानि मुनि गो-गोबां रोख खोमनि गुबुन गुबुन अन्थाइ बाजाब, बोरमा दारि बेफोरखौनो जोङो जाना खानानै जा थिंनायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। ओ बेफोरबायदि ओ नो जों बेफोर खाबथिंनानै जानाय मैगंफोरखौहाय गोबां गुबुन गुबुन रोख खोमैबो जानो हायो। जेरै बादिहाय जोङो फ्राय एवनानै जानो हायो। बबेबा बबेबा खौहाय जोङो मैद्रु मैगं महरैबो जानो हायो। आरो बबेबाखौहाय जोङो। खारदैजों बा खारदै खारैफोर संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा हाय खाबथिंनो मैगंफोरखौबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै बा गोबां खहाबथाव खहाबथावैहाय गावनि आदबफोरजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। ओ जोंनि बर' आय ओ फोराहाय ओ गोबां रोखोमनि खाबथिंनाय मैगंफोरखौनो जों खारदैजों जानायखौ जों नुनो मोनो। खारदै होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे मोनसे नागारनो हायै बाहागो नङा होमबा नोंथां। ओ खारदैफोरजोंहाय जोङो जानानै उम गोबां रोखोमनि फहाबथाव ओ बा गोथाव मोननायै मैगंफोरखौ जानाय मोनो। ओ खारदैजोंहाय जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंनानै जानाय मैगंफोरखौहाय ना फोरजोंबो संनानै जानायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो जोङो खाबथिंनाय मैगं होननानै बुङोब्लाथ' दिंखिया बे दिंखियाखौहाय जोङो बैसागुनि समावहाय ओ गिबि जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गुबुन औ औ गोबां गुबुन गुबुन खाबथिंनानै जानाय मैगं खौबो जोङो बोथोर लायै बोथोर जानायखौहाय जों नुनो मोनो ओं बेफोरबायदिनो जों बैसागुआवथ' दिंखियाखौहाय जानायखौ नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो जोङो थास'खौबो गासैबो बोथोरावनो जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो जा दैज्लां समावहाय थास' बिबार बा थास' आथिं बेखौहाय जों जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो मेसें समावहाय जेब्ला थास'आ थैलांजोबो मेसें बोथोराव थ' जोंना दैफोरा राननानै हाफोरा रानस्रावस्राव जाजोबो नङा होमबा नोंथां बे समावहाय जोङो थास'आ जेब्ला थैनानै बिफांफोरा गैया जायोबा बेदर ओ अ बेदर होनायखौहाय जों नुयोबा बेदर थाङो हासिङावहाय अब्लानाहाय जों बे थास'खौबो जावनानै बेदरफोरजों बा नाफोरजों हाय जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि थास' बिथ'खौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों थास' अ गोबां रोखोमनि बा गोबां गुबुन गुबुन ओ ना बेदरफोरजोंहाय जानायखौ जों नुनो मोनो थास'खौ थास'खौ जोङो गासैबो बोथोरावनो जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबादि जोङो मानिमुनि मानिमुनिखौबोथ' जोङो आ दुब्लिनिफ्राय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खानानै लाबोनानै संनानै जायो होनबा नोंथां बे मानिमुनि खौबो जोङो ओ जेब्ला ओ माइ हाखांजोब अ अब्लानाहाय जोङो बे मानि मुनिखौहाय नारा थिलि बा दुब्लि थिलिफोरावहाय जोङो नु मोनो बे नाराथिलिफोरनिफ्राय खानानै लाबोनानै जों बेखौहाय आलुफोरजों बा बेदरफोरजोंहाय एवनानै जानो हायो बा जानायखौ जोङो बर' समाजावहाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों धरमफुल धरमफुलखौबो जोङो जेब्ला मेसें बोथोर जायो बे समावहाय जोङो मैगं गायनाय बा मैगं फोनायफोरखौ जों नुनो मोनो बे समावनो जोङो मैगं थिलि बा माबा मोनसे लामाफोरावहाय जावग्लिनानै दोननाय थायोब्ला बेफोरावनो रज' गारसोनायखौहाय जों नुनो मोनो बेनिफ्रायनो जोङो बर'फोरनि खाबथिंनानै जानाय ओंख्रिफोरनि गेजेरावहाय गोबां रो रोखोमनि मुलि हारिनि ओंख्रिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बा मुलि हारिनि मैगं थाइगंफोरखौ खौहाय जोङो नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो मानिमुनि खिफिलेवा बा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि अन्थाइ बाजाब ओ धरफुल बेफोरखौहाय जोङो मुलि हिसाबै जों गोदोनि फनो जानायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' जोंहा डक्टर बा अजाफोरखौहाय बारा बेसेबां फोथायनाय गैयामोन निजेनि सायावनो गोबां रोखोमनि फोथायनाय लानानै गामि गफानि सासे सानै अजाफोरनि सायावनो फोथायनाय लानानैहाय बेफोरखौहाय मुलि महरै देग्लिनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो ओ बेफोरबादियैनो जों बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि फोरखौहाय खाबथिंनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथां बिदिब्ला द' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होनोमबा नोंथां
औ औ
गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आङो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय रायज्लायनायनि थाखाय बा सम होनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां